औ नोंथाङा फ्रि ना दा?
फ्रि दं।
ओरैनो रायज्लायनो हागोन नामा?
रायज्लाय जायो मा रायज्लायनो गोसो जादों नोंलाय नोंथाङालाय?
ओरैनो रायलाय ला बायनोसै जायखिजाय
दे
औ औ नोंथांमोनना न'आ दै जिं खाथि जायो नामा?
जोंनिया औ जोंनि गामि सेरजों दैसा मोनसे बोहैलांनाय दङ बेै दैसाया आगोल समाव जा बाना जायोमोन बे बानाय बाना जानाय समावनो जोङो बिराद दुगैयोमोनबो नोंथांमोननि खाथियाव गैया नामा?
जोंनि खाथियाव दै गैया गैनायालाय एसे गोजान जायो। खाथि नङा होनजायो।
जोंनि खा सेरजों गामिसेरजोंनो बोहैलाङो नालाय जों गोजां बोथोरावबो ओ उन्दै समाव ना खुरै साहैयो, ना जोग्रोमहैयो, ओरैनो दैसायाव बिदि खालामोमोन जोङो आरो उन्दै समनि गेलेनाय नालाय बालाबारिबो थायो नालाय बालाबारियाव बालानि न' लुनानै गेलेहैयो
औ
लोगोफोरजों ज' ज' बिराद बायदिसिना गेलेहैनाय जायोमोन जोङो बे दै सेराव नोंथांमोनहा बेफोरबायदि गेलेबोदोंना गेलेबोयाखै?
आंथ' बिदि गेलेफेरनो मोनबायबायाखै मोननायालाय
औ अ
दैयाबो खथियाव नङा नालाय
जोंना गामि नालाय गामिसो जाहैबाय नालाय गेलेहैयोमोन जोङो फोथारबो खाथि बेयावनो दुगैबाय बेयावनो गेलेबाय बिदि खालायोमोन हान्था थाला आरो दा बायदि दैलां बोथोरावथ' दै देरोमोन नालाय नांदर बे खिलि गोदान नां दर खिलि गोदान नांदरा बोहैबोबाथाय जोङो बेखौ एखदमबारि सानस्रि सानस्रि लायोमोन आरो बेजोंनो गेलेयोमोन जोङो नांदर गोरलै खिलिनाय
माने मा बुस्थु बेले नांगार गोरलै
नांदरा नांदरखौ नोंसोरो ओ मिथिनाय नङान्दां जाहा दै जिं जाबाय नालाय मिथियो दै सेर सेराव रज'ग्रा आरो बियो
ए ए
बियो हा सिङाव गोरलै गोरलै खिलिनाय थायो नालाय बियो दै खुरखानायजों दैबानाजों बोहैबोयोमोन नालाय जोङो बेखौ सानस्रिनानै बादिनांलायनानै लायोमोन आरो बे
दै बोहैनायाव आरो
औ औ आरो बे हामा माथा हाब्रां सेरावलाय हामा माथा थाया होनबा बेयो रिमेनला जायोना बे रिमोनलायावबो जा दुद्रुनानै गेलेयोमोन जोङो दै गोथौ गोथौआव सानस्रियोमोन जोङो
नोंसोर बिदि गेलेबोदो मोनदोंना मोनाखै?
मोनाखै गेलेफेरनो मोनाखै मोननायालाय आरो माबाफोर नाफोर लायामोन नामा नोंसिनाव
लायो लायो ना खुरै साहैयोमोन ना खुरै सानायखौ नोंसो नोंसोरो मि ना खुरै सानायखौ नोंसोर मिथिनाय नङा दां? खुरैजों स्रि नांगौ बि औ औ। स्रिखौ एसे गब्लं खालामनानै खुरैयाव गुन्दै होनानै बेखौ बाला बुरनानै सोमनानै दोनोमोन। जोङो नै बहाय बे गुदुंजों गुन्दै जानो थाखाय बै ना गुफुर गुफुर उम फिसा फिसाया बे हाबोमोन।
ए
बुरजा बुरजा हाबथारोमोन बेखौनो मोजां मोननानै जों ना खुरै सानाय होननानै बुङो आरो। नायाबो जानो गोथाव जायोमो बे नाया बारा गिदिर गिदिर नङा आरो फिसा फिसा
औ माबाफोरल' खानानै लायामोन दै फारथियाव रज'नाय मैगंफोर जेनेबा हाग्रानि मैगं
लायो। सिब्रु सिब्रु थायोना दै जिङाव बेफोरखौ लायो थास' बिबार लायो। लायो दिंखिया लायो।
दस जानो जोंथाव औ
औ दिंखिया जानो गोथाव।
थास' बिबारखौ नोंथाङालाय जाया नामा?
जायो थास' बिबाराबो गोथाव जायो।
औ माबायदि जानाय जायो फालाय। नोंथांमोनाबो थास बिबारखौ
थास' बिबारखौ मैथाजों। एसे मैथा एसे होदेरनानै अमाजोंबो जानाय जायो। नाजोंबो जानाय जायो। नोंथांमोनहालाय माबोरै जायो?
जोंनावो बिदिनो जायो एखमबा ओ मैथा मैथ मैथा गोजाजों माब थास' बिबाजों बाथोन जाबाय नङाबा ना होदेरबाय एखमबा मैथा बिबार मैथा ओमफ्राय थास' बिबार ओमफ्राय ना ओमफ्राय बेदरफोरबो होखायो एखमबा एखमबा बांसिनानो ओरैनो जायो आरो।
गोथाव जायोना? गोथाव जायोना? हेल'।
औ।
उम।
नोंथांमोनालाय?
जोंहाबो बिदिनो जायो। दिना माब्रै सोलिनानै दं? दिनै नोंथांमोना?
दा मोजाङानो दिनै अखा हादोंलाय फुंनिफ्रायनो
जोंनिथिं एसे दोमैहांहां जादों। हागोनहाय बुंनो हाया जायखिाया एसे दोमैहांहां जादों। एसे थान्दा गोगलैबालाय मोजां मोनगौ देहाफ्रा।
दिनै उन्दुनोलाय आरो आरो मोजां।
अ' उन्दुनो हाथारामोन नामा नोंथांमोनहा?
हा।
उन्दुनो हाथारामोन नामा नोंथांमोनहा?
बे गरम जायोना
जोंना दै सेर जायो नालाय एसे
हेल' हेल'
औ जोंना दै जोंना दै सेर जायो नालायसे एसे एसे थान्दा गोलैयो दैनिफ्राय बिराद बार बारनाय जायो नालाय।
एसे थान्दा गोलैनाय जायो आरो। हेल'
ए हेल'
औ खोनागासिनो दं अ' खोनाया खोनाया जादों। अ आंहा खोना खोनादों खोनानाया हेलौ
माथो खालामदों नोंथां आलाय
आंङो ओरैनो दंथ'यो दा जेबो खालामथ'वाखै
औ औ मा ओंख्रि संनो नागिरखो दालाय
संनाया दालि संनाय जागोनदां बे अमा बेदर जानोनो दिनै अमा बेदर लायनो नागिरदों आलासिबो फैगोन फैनो नागिरदों आलासि औ बेनिनो अमा बेदर एसे लायनिसै ना लायनोसै एसे दालिफोर संलाबायनोसै
साबैसे जागोन फालाय आलासियालाय
आलासिया बुरजा जानाय नङा सानैल' जागोन
ए ए
ओरैनो गोजाननिथ' मानसिया ओरै गोजाननिनो आलासि जाफैनो लुबैदों ओरैहाय
ओ ओ थिगानो आरो रबिबार दिनखाना
औ रबिबार दिन ओंखायनो आलासि जानो लुबैनायखौ लेंहर गाव जा फैनो लुबैबाय नालाय जाफैथोंसै
औ औ
हेलौ
औ
अ खोनादोंना ए खोनाया खोनाया मोन दों एसे
दासो खोना लायबाय
दासो खोनादों दै सानस्रिनो रोंना रोङा नोंथां आलाय
आंथ' रोङा रोंनायालाय
अ
जों दै खाथि जाबाय नालाय जोंहा एसे एनै सानस्रिनो रोंगौ
हा
खा दै खाथि जाबाय नालाय जोंङो एसे एनै सानस्रिनो रोंगौ आरो दुगैयो फैबाय थानाय जायो नालाय जोंङो
औ औ
ओमफ्राय दै सानस्रिनायखौ एसे इन्टारेस्ट मोनो
औ
सानस्रिनो लुबैयो अ
नायालाय सनसेनो
अ
औ
दुगैफेरैफ्रा बे दै गिदिराव दुगैनो गिगोन
औ
आरो गोथौखौबो मिथिनाय नङा।
मिथिनाय नङाना आरो।
औ आरो पाला बाज्रुमला बायजायाबो दा बलाया गोरलै। जानानै थायो।